हेल ओ खोनादों नामा?
औ नोंथां अ ओ नोंथांखौ आङो मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा फिननायखौ होनो हागोन ना?
औ होनो हागोन।
ओ ओ जोंनि जिउनि थांखि ओ जिउनि थांखिनि बागै नोंथाङा ससे फोरमायनो हागोना?
औ फोरमायनो हागोन जिउनि थांखियाथ ओ गासैनिबो जिउआव थायो नङासै जेरै मा ने सोरबा सासेया माबा मोनसे औ सोरबाा सासेया माबा मोनसे थां-थांखि लानानै माबा मोनसे खामानिखौ मावफुंसारनो हानाय बेखौ थांखि लायो आरो सोरबा सासे या जाहैबाय फरायनानै मबेबा मोनसे एगजामखौ पास खालामनो हानाय बेबायदिखौ मोन मोन आलादा आलादा बिफाङाव आलादा आलादा थांखिया थायो आरो मानसिफोरहा
सोरहाबा जाहैबाय मबेबा सहराव थांनानै खनसेबाबो बेरायनाय आरोना। मोनस से गलखौ लानानै ओ मानसिया बुंनाय
औ दा नोंथाङासो थां नोंथांनिफ्राय नोंथां आ मा सानो थांखि होनोब्ला?
औ
हेलौ हेलौ औ खोनादों हेलौ